औ हेलौ नोंथां बुंलाय
ओ नोंथाङा दायो फ्रि दंना?
औ दङ नोंथां।
ओ नोंथाङा फ्रिबा आंजों दै बानानि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन हागोन
नोंथांङा दैबानानि सोमोन्दै सुंद' फोरमायना होलाय
अ दे मिथिंगायारि था लोगो नांनानै मोनसे सरासनस्रा दैबाना एबा जायगा फोरखौ लोमसावनाय
औ नोंथां।
औ
सोमजिबाय थायो माने दैबाना जायो । दै बानाया गोबां खहाबो खालामो आरो गोबां मुलाम्फाबो खालामना होफैयो आरो ना माने नोंथां। सुबुंफोरनि थाखाय
औ औ औ
खोनादोंना ?
माने औ खोनादों नोंथां माने बे हायेन ओनसो लाव जानायनि जाहोना मा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
फाइनान्स जाहोना जाबाय आसामखौ खावनै बाहागोआव रान्दों नालाय नोंथां। गोबां अखा हानानै। जोंनि बे सा ओनसोलनिफ्राय माने आरो ओरै साहा हिमालय हाजो थानायनिफ्राय बरफआ दुंथायनि दुंथाया बारायनानै साननि सोराङा बेयाव बांसिन गोग्लैयो नालाय नों थां बरफआ आवलिनानै बि जायगायाव माने गोग्लैहैयो गोग्लैहैनानै दै महरै सो बे दाव दैमायाव जाहैनानै माने बियो। दैलां बोथोराव माने बेरखाङो एबा लोमसावनाय बाना महरै सोमजियो आरो माने नोंथां।
औ नोंथां।
औ औ।
औ नोंथां खोनादों।
उम। दैज्लां बोथोराव गोबां बिबांनि अखा हानाय जायो नालाय नोंथां। बेनिख ओंखायनो माने बे दैमायाव दैया बिराद उसिफावनायदि जायो माने।
औ औ।
औ औ नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां।
ओव आंनि बुंनांगौआथ'। जेनबा बे दै बाना जाबाय नालाय। बेथ' मिथिंगानि नेमखाना नै दैबानाया नोंथां।
औ औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बे बोसोरफ्रोमबो हाखायो आरो बोसोरफ्रोमबो जाखायो। आरो जोंनि दंफां लाइफांनि दानायनि जाहोनाव बिदुं दुनायनि जाहोनावहाय जा। गरमजों। बिदिनो बरफ आवलिनानै जोंनि ओनसोलावहाय फैबाय। बिदिनो दैया देरबोबाय एबा अखा सोमजिनानै दै देरबोबाय नालाय जोंनि ओनसोलावहाय जा गोबां रोखोमनि दै बानाया। खहा खालामफैयो आरो खहा खामनायजों लोगोसे माखासे। समफोरावहाय जा माखासे बोथोरफ्रावहाय जा मोजां। मोनसे फलब लानानै जोंनि हासार गोनां खालामफैयो आरोना जोंनि हाखौ।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ न्द्र।
जेराव जोंनि आबारफ्रा। दै फल'ब फैनाय दैबानाजों फैनाय लोमसाव जानाय हायाव जों आबादफोरखौ गायोब्ला। आबारफ्रा जेराव मोजां रोखोमनि फिथाइ थायो एबा जाबायदि रोखोमनि नांगौ बिफां लाइफांफोरखौ बेबायदि जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
नोंगौ ना नोङा नोंथां।
नोंगौ नोंगौ बियो सैथो। औ थास' दैबाना जानाया गोबां खहाबो खालामो गोबां मुलाहाबो मुलाहाबो खालामो ना नोंथां। आसामाव दैबाना जाबा माने बिफां लाइफांखौबो खुरखायो आरो आबाद फोथारफोरखौबो खुरखाना लाङो। आरो बबेबा समान जायगाफोरखौबो हाख'र हाला खालामलाङो नालाय नोंथां। बे बेफोरखौनो माने खहा खालामो आरो सुबुंनि थाग्रा जायगाखौबो खहा खालामनांगौ माने बेहा दै बानाया माने नोंथां
औ नोंथां
नांथां औ आ मुलामफा जानाय होनब्ला दै बानाया मोनसे आबाद फोथारफोरखौ लोमसाबनानै बेयाव हासार होयो जाय जेर आबादफोरा
औ
खौनादो ना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां
हेल' नोंथां
औ खोनादों नोंथां
हेलौ
खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों नोंथां।
हेलौ नोंथां हेलौ
खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों नोंथां
औ औ औ नोंथा नोंगौ नोंगौ नोंथां नंगौ आरो बे दैबानाया जोंनि आसामावल' जाया आरोना औ नंगौ औ औ औ खोनादों नोंथाङ खोनादों ज
जोन जाब खन्द होंथां हेलौ खोनायाखै नामा नोंथां?